हेल
हेल' नोंथां।
औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों आं।
औ ओ नोंथाङा दासान्दि ओरैनो फ्रियाव दोङो ना नोंथां?
औ ओरैनो दङ।
औ बिदिब्ला नोंथांनि बेसेन गोसा सम खौ आंनो दान्दिसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ नोंथां दा जोङो सावरायनो हायो।
औ औ बिदिनो। बिदिब्ला जोंनि सावरायनो लानाय ओ टपिकआनो जाहैबाय ओ दानाय लुनाय आरो ना। औ दानाय लुनाय। दानाय लुनाय होनोब्लाथ' जों गासैबो मिथिखायो बर' हारिनि मोनसे बियो ओ नेरसोन एबा गानग्रा जोमफ्रा सि जोम। बेखौनो बुङो। ओ दानाय लुनो दानो थाखाय जोङो दानो एबा लुनो थाखाय जोंनो मा मा नांगौ होनो ब्ला गिबियावनो जोंनो लुग्रोनो थाखाय नांगौ ओ ओ एम्फौ एम्फौ एम्फौ लाथा होनो जायखौ बे एम्फौ लाथाखौ जोङो मोनसे बेयो ओ एम्फौ आरो ना बेखौ जोङो फियो आरो ना न'आव फिसियो। बे एम्फौखौ ओ बे एम्फौखौ देरहोनो थाखाय एबा गिदिर जाहोनो थाखाय जोङो इन्दि बिलाइ होनाय जायो आरोना। ओ खायफा खायफा जायगायाव इन्दि इन्दि माबा ओ एम्फौ लाथाखौ फिसिनो थाखाय इन्दि ओ बिलाइल' नङा। बेखौ जोङो ओ गाम्बारि बिलाइ एबा खारौखान्दा बिलाइ बेफोरखौ खौबो होनायखौ नुनो मोनदों आरो ना। ओ बे एम्फौ लाथाखौ जोङो ओ फिसानिफ्राय देरनायसिमलागै जोङो ओ ओम नैजिदिन एबा नैजिबा दिनसोयावनो बियो देरहैयो आरोना बेखौ जोङो मोजाङै आदार होनानै देरहोयो आरो बे एम्फौआ ओ जेब्ला खुन्दुं हेंगा खुन्दुं होनोसै समाव ओ बेयो मोनसे सोदोब जायो बेखौ जोङो दांना नायोब्ला मिथियो आरो ना नोंथां खोनादोंना नोंथाङा?
औ आं खोनादों।
औ नोंथां बेखौ मोनसे सोदोब होयो आरोना बे सोदोबनिफ्राय जों मिथिनो मोनो जे ओ बे एम्फौआ ओ खुन्दुं खुन्दुं हेंगारनो थाखाय सम जाबाय होननानै बे खुन्दुं हेंगारनो सम समाव जोङो बे एम्फौखौ माफा माफा हमनानै जोङो मोनसे आगसुआव जमा खालामनाय जायो आरोना बे जमा खालामना दोननाय जायगाखौ बिसोरनो खुन्दुं हेंगारनो जायगा होनो थाखाय जोङो माखौ होनाय जायो होनोब्ला बिलाइफोरखौ होनाय जायो एबा जोङो थालिरनि गोरान बिलाइखौ बिसोरनो जायगा बानायना होनाय जायो आरो नोंथां। बे जायगायाव बिसोरो गावनि गोसो बायदि गाव जायगा लानानै गावसोरनि खुन्दुंखौ दिहुरो आरो ना बे दिहुननायनि उनाव जोङो बेखौ सानथामसे खुन्दुंखौ देहा दिहुननो थाखाय सम होनाय जायो आरो बे खुन्दुंखौ दिहुनखांजोबा सानथामनि उनाव जों बिसोरखौ खौ बोखारनानै जिरनाय जिरनायखौ नुनो मोनो आरोना जिरो जिरनानै बे एम्फौखौ जोङो जायो एबा खायफाफोरा फानोबो आरोना। ओ बिदिनो बे ओ एम्फौ ओ एम्फौआ खुन्दुं खुन्दुं होनायखौ जोङो मोनसे म मोजाङैनो सोमना दोननानै बेखौ मा खालामो रुनाय जायो आरोना बे रुखांनानै बेखौ मा खालामो ओ मोनसे ओ गनजों गनजों बानायना लानो नाय थावख्रि बे थाव ख्रियाव जोङो मोनफा मोनफा बेखौ थुननायखौ नुनो मोनो आरो। बेनिफ्रायनो खुन्दुं ओंखारानो जेरै इन्दि इन्दि खुन्दुं ओंखारो आरो ना बे इन्दि खुन्दुंखौनो गोदो गोदायनि आब आबौ आबैमोना थाबोयोमोन आरो ना न' न' हिसान बानायनानै बेखौ दायोमोन बिदिनो गोबां सि सोम दायोमोन जेरै इन्दि फास्रा इन्दि जोमग्रा इन्दि दख'ना बेफोरबायदिखौ दानायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन। दाथ' गोदोनि बायदि सि जोम दानायफोरा एसे खम जाबाय न'खर न'खर दाला। गोदो ओ ओगोदो गोदाय न'खर न'खर सि दायोमोन। जेरै सिखौ दानो थाखाय जोंनो नांगौ खुन्दुं खुन्दुा गोनांथार आरो बेयाव जोङो मोजाङैनो खुन्दुंखौ हिसान बानायनो थाखायबा बाय सि जानो थाखाय जोंनो ओ मोनसे खुन्दुंखौ थुनग्रोनो थुननो थाखाय जोंनो ज थर सोरखि एबा ओ जोंनो मा नांगौ मुस बबिन नांगौ जायो बे बबिनाव जोङो थुननानै लाग्रोनाय जायो। बिनि उनाव हिखौ सोंनो थाखाय जोङो मोनसे ओ खुन्दुं सोग्रा बे बबिननिखौ सोनो थाखाय खबजा नांगौ बे खबजायाव फारि फारि सोनानै जोङो सोंनो थाखाय ओ खुन्था नांगौआ जायो आरोना ‌। बैथि मोनसे गालथिं थंथाम आरो मोनसे गालथि थंनै बे खुन्टाखौ होननानै जोङो सोंनानै लाग्रोनानै लाग्रोनाय जायो आरोना आरो बे खुन्दुं सोंखांनायखौ जोङो थुननो थाखाय एबा जोङो राजासाव सोयो। रासावसोनानै बेखौ जोङो ओ गनस्रि ओ सामफेर बेफोरबायदिखौ सोनायखौ नुनो मोनो आरो ना। साम्फेेरफोराव सोखांनानै मोजाङै जोङो रासखौ खायखांनानै जोङो रासखौ गोजौथिंहाय ओ मोनसे जायगाथिंहाय लांजोबो बेयाव आरो जोंनो नांगौ जायो जोंनो गान्दै। गान्दैयाव ज' माथुनानै मोनसे जयै लानाय जायो बेयावनो आरो जोङो ओ मा खालामनाय जायो ओ जोङो बिनि उनाव महर थिखांनाय जायो आरोना महर थिखां खांनायनि उनाव जोङो ओ बेखौ दानो हासिगोन आरो दानो थाखाय जोंनो आरोबाव मा नांबावगौ बेयाव नोबो खननायखौ नुनो मोनो नो खनो बेनि उनाव ओ बेखौ हेसान खुन्थाानांगौ जायो जोंनो हिखौ दानो था थाखाय बेयाव ओ हेसान खुन्थागो जोङो थंब्रै ओ गायना लायो बेयाव आरो महरखौ ओ माखुवा थांलाय फैलाय जानो थाखाय जोंनो ओ हेसान खख्लाबो नांगौ जायो आरोना जायखौ ननो खख्ला ओ बेखौ गालाय आरो खोख्लैलाय खालामो होमबानिया बियो माखुवा थांलाय फैलाय खालामनो सुबिदा मोननाय जायो आरो। बिदिनो गोदो गोदाय आबौ आबैमोना मा खालामोमोन ओ बायदि बायदि कालार ओ गाब फोननो थाखाय ओ ज अरनबारिनिफ्राय ओ अरनबारिनि हाग्राफोरजोंबो बिदि ओ खालार होयोमोननो आरो ना। जेरै गोजा गोसोम खायमा बायदि गाबनि ओ फोनोम मोननो ओ दाथ' बिदि नङा दा गोबां जौगाबाय ओ दानि जुगाव बिदि हेसान दानायखौबो खमसै नुसै खम नुनो थांसै आरो नोंथां ‌। बिदिनो ओ औ बिदिनो गोदो गोदाय आबौ आबैमोना बायदि रोखोमनि बायदि गाबनि ओ जेरै जोंनिनो बर'नि मोनसे गोनांथार नेरसोन जेरै ओ आर'नाइ होनो बेखौ जोंनि बर'फोरा मान बावनाय एबा गोदोरफोरखौ खुलुमना एबा ओ मा बाहायनाय जायो आरो ना खुलुमनायफोराव मान बावनायफोराव बाहायनाय जायो बे आर'नाइफोरखौबो गोदो गोदाय आबौ आबैमोना गावनि आखाइजोंनो दायोमोननो बे आर'नायाव दानाय आगरखौ जोङो ओ हाजो आगर होननानै ओ मिथिनो मोनो आरो। आरो बिदिनो गोबां ओ दखनायाव एबा फास्रायाव लानाय आगर दोङो जेरै फारौ आगर ओ बिदिनो उम दाउ दाउ बिखा बिदिनो ओ मै मै मै मै मे मै मैनि ओ आगर बिदिनो खान्थाल मादा बिदि गोबां रोखोमनि ओ आगरफोरबो जों मिथिनो मोनो आरो। नोंथाङा ओ आथिखालनि आरो गोदोनि दानाय लुनायनि ओ ओम सोमोन्दै माबाफोर फोरमायनो सानो नामा?
उ हेलौ नोंथां, औ खोनागासिनो नोंथां। औ माने आं होनदों माने बर' फोरनि गेजेराव माखासे आगर नोंथाङा मुख'लांबाय आरो सि दानायनि ओ गुबै माब्रै खालामनाय जायो बेखौबो नोंथाङा मोजाङैनो फारि फारि खोन्थागोन बेनिफ्राय आङो मोननैसो आगरखौ नोंथांनो जोंनि बर'फोरनि आगर खोन्थााबावनाय नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। दा जों मोननो हायो बर'फोरनि गेजेराव बर' दख' नायाव एरनाय बा जोमग्रायावनो एरनाय जेरै नोंथाङानो मोननैसो आगरनि मुंखौ मखलांबाय हाजो आगर
औ
हाजो आगरजों जेरै जोङो आर'नायाव बन्दुरामखौ सोसननाय जायो बुन्दुराम आगरखौबो। दा बेनिफ्राय मोनबावो जोङो मा होनो ओ जेखाइ आगर मोनो दिंखिया बिलाइ आगर मोनो, बेनिफ्राय ओ मुफुर आफा थाइगिर बिबार बेफोरबायदि आगरखौ जों मोननो हायो। ओ
औ।
बेनिफ्राय दाउराय मोख्रि
औ नंगौ नोंथां दावराय आगर।
बेनिफ्राय जों मोनबावनो हायो ओम आगर गुबै
औ।
आगर गुबैयाव माने बेहाय फिसा फिसा सिन बोनानै माबानाय जायो आरो बे खासि हाथाइखौनो होनो खोमा आ औ खासि हाथाइखौनो आगरखौबो होनो खोमा।
औ।
ओरैथ' गाहाइयै आगर गुबै होननानैसो जों दख'नाखौ मिथियो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ। बेबायदिनो जोंनि बर' समाजाव जोबोोरै माने बर' आइजोफोरा आखा फाखायै सोरजिनानै लाबोदों नङा होमबा, जों दाबो दानानैल' थायाखै मानो होनबा दानायावबो जों माखासे आगर एरनानै दख'नानि महरखौ समायहोदों जेरै सिखिरिफोरबायायदि एरनानै ओ गा आं आथिखालाव सोलिनायफ्राथ' मा सिखिरि बायदि एरो जिब जुनारखौनो एरो।
औ नंगौ नोंथां।
ओ गेवलां गेवथां बिबारफोरसो जों आथिखालाव आगरखौ नुनो मोनसै औ। मानो होनोबा जों सिगांनि गोजाम बर'फोरनि दोरोङारि आगर जाय आगरखौ नुयोब्ला गोदोनि बर'फोर ओ आयंमोन बा आबैमोनहा नुबानो सिनायोमोन। ए बे उमुग दख'ना बेहाय बे आगरखौ एरदों। बेफोरबायदि नाथाय आथिखालाव बिदि जेबो सिन गैला आरो। बेनि सिमा गैला जेखौ गोसो जेखौ मोजां नुदों बे बेखनो आथिखालनि दख'नाफोराव एरनायखौ नुनो मोनो आरो बेनि मोनसे स्पेसिफिक माने मुंबो दोननाय जायाखै आरो। दा दख'नानि दख'नानि ब्रेन्डनि मुंफोरखौसो जों मोननो हायो।
औ ओ नोंथां थां बिदिब्ला जोंना समाबो जाबोबाय ओ नोंथांजों बिदिनो दानाय लुनायनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद। गोजोननाय मोनबाय बिदिब्ला नोंथांजों बेखिनियावनो ओ जोंनि सावरायनायखौ लाखिथ'नोसै नामा? नोंथां।
औ नंगौ थारैनो नोंथांनिसिम आंनिफ्राय ओ मोजाङै फोरमायनानै होनायनि थाखाय आं साबायखर जासिहरबाय नोंथांनिसिम।
औ गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों।